नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ हेलौ औ खोनाबाय नोंथां
अ खोनादोना नोंथां ओ नोंथाङा बे समाव फ्रियाव दंथयो नामा नोंथां
औ दङ दोङ नोंथां दङ
ओ बिदिब्ला जोङो दिनै मिथिंगा एबा आबहावानि सायाव रायजलायनो नोंथां
औ दे रायलाय जागोन नोंथां
जोङो दायो मिथिंगा एबा आब हावानि आयदानि सायाव रायलायगोन आरो नोंथां गिबियावनो नोंथाङा मिथिंगानि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
मिथिंगा होनना बुंब्लाथ जोङो बिफां लाइफां हाजो हाला बिदिनो बायदि बायदि जेरै हाजो हाला बेफोरनो आरो नोंथां हेलौ खोनादोना नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ नेम नाङाखै नामा नोंथांना?
औ नांदों नोंथां नांदों। औ हेल' खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ औ
औ बेफोरनो आरो हेल'
औ खानो नोंथां
दे नोंथाङा बुंलाय मिथिंगानि बागै एसे
औ औ ओ जोंनि मिथिंगायाव सानथौ आइ दैमा दैसा हाजो हखला बिलो बिलोमा बिफां लाइफांजों मुफबनाय आरो
औ
आसामाबो मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा सानसुवायै मि थिंगानि मुवाजों आबुं जानानै दं आरो।
औ
सानजा एबा सा सानजा भारतनि मिथिंगानि मा बुंगोन बेखौ रानिय ना सोमोनाननो जागोनथ
औ औ
मिथिंगानि गुवार बिखायाव थानाय माखासे जिब जुब जुनारफ्रा जादों। मै मोसा मैदेर सियाल सैमा बेफोरनो आरो न'आव फिसिग्रा जुनार जेरै अमा बोरमा मोसौ मैथो बायदि बायदि आरो ओ जोंहा ओ आसामनि बिखायाव सानथ्र' हायि बेसेन गोसा दंफ दंफांफोर दंबावो बेफोरनो जाबाय साल सनालु गाम्बारि सिगन्थि थासदोम अदाल बायदि दंसोगारो आरो नोंथाङाबो मिथिंगानि सोमोन्दै ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां।
मिथिंगा होनना बुङोब्ला जेरै हाग्रा माजों बुंफबनाय जेरै नेसनेल पार्कफोर थायो। जेरै मानास हाग्रामा काजिरङा हाग्रामा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने दंफां लाइफांजों बुंफबनाय जागायफोर थायो।
औ
मिथिंगा होनना बुङोब्ला जेरै बिबार ओमफ्राय ओ बिदिनो गोबां थायो आरो। हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायनाबलाय मिथिंगानि बागै हेलौ
खोनादों ना नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों।
जोङो बुंनो हाबावो जोंहा मिथिंगायाव माखासे दंफां लाइफां दङ ओ बेफोरखौ जोङो ओ नुना न' लुनायनिफ्राय ओ दंफांनि उन्दुग्रा सारफिला आरो दालां लुनाय हाबा फोराव बाहायो आरो
औ औ
ओ बेफोरो ओ बिफांफोरनिफ्राय जोङो ओ आइजें-आइला बानायनानै ओ गोबां रां आंबो खामायनो हायो ।
औ हायो हायो
ओ जोङो बुंनो हाबावो ओ जोंहा सोमलि दंफांजों ओ सलाय खाथि बानायो होनना जों मिथियो ओ औवाजों लेखा बिलाइ ओ बहि दिहुननायाव औवाफोरा ओ गोबां मदद होयो आरो ओ जोंहा ओ मिथिंगायाव ओ गोबां दाउफोर दङ' ओ बेनि गेजेराव दाउराय दावमासार बाथ' दाव बा धनेस दाउमैना दाउथु दाउ दिग्ला दाउ दाबां हांसो बायदि ओ जाथोनि दाउ मोनो आरो ओ बेनि गेजेराव जो जोंहा ओ मुंदांखासिन आसामनि ओजुनारानो जादों ओ थसेल' गं गोनां गान्दा
औ
ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ मैदेर मैदेरनि हाथाइखौ ओ गानद्रा गहेनाफोर दानाय जायो होनना जों मिथि थियो
औ औ
ओ जोंनि ओ मिथिंगायाव दैमा-दैसा दङ' बिनि गेजेराव आसामनि दै दैमा-दैसानि बिलोफोराव गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बिनो जाग्रा आदार आरो आसामनि गोबां दैमाफोरनि दैखौ जों दैनिफ्राय ओ मोब्लिब गोहो दिहुननो हायो होनना जों मिथिगौ जोंहा ओ मिथिंगायाव ओ गारि मटर स'लायनो गोनां जायोब्ला ओ बेफोरनि थाव पेट्रल डिजेल बेफोर जोंनि आसामावनो मोननाय जायो होनना जों मिथियो नोंथां
औ ओ औ
ओ नोंथाङाबो ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां ओ बे ओ मिथिंगानि सायाव
औ ओ मिथिंगा होनना बुंब्लाथ' जोङो जिब-जुनार ओ दावमा- दाउसा बेफोरखौबो लाफा जायोआरोना नोंथां? हेल' औ ओ नों नोंथांमोननि ओ दा ओनसोलाव मिथिंगाजों बुंफबनाय माबाफोर बेबायदि जागाफोर दं नामा? जेरावनोखिन हाग्रा गोजा हाग्रा बंग्रा मिथिंगाजों बुंफबनाय
औ औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनोहेल' खोनादोंना नों- ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बिदिनो ओ मिथिंगानि ‌मिथिंगानि होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बेफोरनो ओ बिफां-लाइफां ओ गय बिफां नालेंखर बिफां आरो औवा दंफां बिदिनो ओ दाउ अमा ओ ओ बिदिनो ओ बेखिनियानो आरो ओ दाउ अमा आरो ओ बोरमा मोसौ बेफोर गासिखौबो लाफानानैसो मोनसे मिथिगा नालाय
औ ओ नोंथां नों औ नों ओमफ्राय जोङो मिथिंगायाव थ' फिथाइ सामथाइबो मोननाय जायो नोंथांलानाव ओ फिथाइ-सामथाइ थानाय दंफां एबा ओ माबा मोनसे फिथाइ -सामथाइ माने जों जाजानो हानाय बेबायदि दंफांफोर दं नामा नोंथांलाहानाव हेलौ
औ औ दङ' नोंथां आं बुंगोन
औ औ खोनादों नोंथां
औ आं बुंगोन औ ओ जोंहानियाव दङ' होनबा जोंनाथ' गामि ओनसोलाव बांसिनानो जोंना थाइजौ बिफां ओ एबा नालेंखर बिफां गय बिफां ओ लिथुु लिसु बेफोरो जोंनि ओ गामिया ओनसोलाव बांसिन थायो आरो जों नुनो मोनो
औ
बेनि गेजेराव जोंहानाव दङ' होनोब्ला ओ जोंहानाव दङ' नारें खमला बिफां ओमफ्राय नालेंखल बिफां ओमफाय जानाय बे थाइजौ फिथाइनि बिफां थाइजौ बिफां बेफोर ओ दङ' आरो ओ नोंथांमोननिखैबो गामि ओनसोलाव मा मा फिथाइ सामथाइनि बिफांफोर एबा
औ जोंनि ओनसोलावबो ओ जोंनि ओनसोलाव दा दं नालेंखर बिफां थालिर बिफां ओमफ्राय बोग्रि मोनो ओमफ्राय बिदिनो दानि दिनाव थाइजौ खानथाल ओमफ्राय गय फिथाइफोरबो मोनो बिदिनो गोबां मोनो आरो
औ
औ
ओ नोंथाङा मिथिंगानि सोमोनदै साव फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
ओ मिथिंगानि सोमोनदैथ' ओ मिथिंगाखौ ओ ओ मिथिंगायाव थानानै जोबोर मोजां मोनो मिथिंगानिफ्राय जोङो
औ औ नोंथां औ
औ औ मिथिंगानि मिथिंगा बिखायाव थानानै माने दे नोंथाङा फोरमायलाय एसे
औ औ औ ओ जों बुंनो हायो जोङो ओ सुबुं माहारिया ओ मिथिंगायावनो थायो आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन लानानैसो थांनानै दं नालाय
औ
बिफां-लाइफां गैयाब्ला जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया होनना जों मिथियो आ जिब जुनार जिब-जुनारा जादों मोनसे समपद जिब-जुनार बुथारब्ला जोंहा सरखारारनि सुथुर जायो आरो ओ‌जोङो बुंनो हागौ जोंहा आसामाव जोबोद दैबाना जायो आरो बे दैबाना जानायजों सुबुंफोरा गुबुन फारसे जायगासिम थांनो गोनां जायो। जाहोनाव ओ बिसोरनि थाग्रा न' जायगाफोरा दैजों ओ थेर-बेथेरजों सुस्रा लांजोबो आरो।
औ
ओ बेनि ओ बेनि जाथाया आसामनि ख'ना ख'नलायाव जायो आरो। बिदि जाथायखौ माजुलि दैमा दिप बेफोर जायगायाव सरासनस्रायै खोनानो मोनो आरो। ओ बिदिनो जोंनि मिथिंगा एबा आबहावाया जोंहा बांग्रिंबो जायो सम सम। बे बांग्रिंआबो ओ सुबुंफोरखौ दुखैयो आरो जेरै न' बां सोमावनानै गावस्रा होयो जाहोनाव सुबुंफोरा' न बायनानै ओ आगाद जायो ओ खायफाफोराथ' थैनोनो गोनां जायो आरो। ओनस सरासनस्रायै ओ जोंआ टाउननि एबा नोगोर नोगोरनि न'फोरखौ बांसिन सेफ खौ एबा गावस्रानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो।
ओ
ओ जोंहा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि न' बांखौ बारा इसे सेफायनायखौ जों नुनो मोन मोना आरो। मानोना गामिनि न'फोरा इसिबां ओ टाउनफोरनि बायदि बिल्डिंबो जाया नालाय। बेनि थाखाय जों गामि एरियानिखो नुयो आरो टाउन एरियानिखौ बांसिनखौ जों नुनो
औ दे ओमबा नोंथां ओ समाबो जाबाय औ नोथां दे औ दे। ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै।
ओ रायज्लायनो मोननानै औ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोथां दे।